खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
नै नोंथां आङो फानलु आबाद मावदोंमोन नालाय आङो दा फानलु आबादनिफ्राय दासो फैदों नोंथां
अ नोंथाङा फानलु आबादबो मावो नामा होमबा
औ नोंथां आङो ओरैनो फानलु आबाद मावनानै बेबायदिनो जिउ खुंबोगासिनो दङ आङो नोंथां
अब्ला आंनो फानलु आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो फानलु आबाद खालामनानैबो नोंथाङा इयुनाव गोबां रां खामायनो हागोन आरो
औ
बेदिनो फानलुआ गोबां रोखोमनि दङ फानलु बुरदोन होनो जायखौ बिनि उनाव फानलु सिब्राव जायखौ बुध जल होननाय जायो बे उनाव दङ फानलुबो ओरैनो जों सिमपोल हाथाय बाजारफ्राव मोनला बायग्राया बेबायदि आरो नोंथां आङो बेबायदिनो मोनथामखौबो बानायनाय जायो बै फानलु सिब्रुजों ओरैनो जोंहा दा सिमपोल हाथायाव मोनग्रा बेयो खियानो जायो आरो फानलु आबादाव बेबायदिनो नोंहा फानलु आबाद बानायनोब्ला सिगाङावनो नोंहा। हाखौ मोजाङै हालौवनानै लानांगोन आरो हाखौ मोजाङै नोंहा बेबायदिनो फालांगि खालामनोबा ब्रै एबा बा बिगासो हायाव आबाद मावोब्ला मोजां जायो आरो। बेबायदिनो नोंथाङा सिगां हाखौ मोजाङै हालेवनानै लादो खननै बा खनथामसो हालौवदो। हालौवखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो ओ माखासे हाग्रा बंग्राफोर थायोना। बे हाग्रा बंग्राफोरखौ मोजाङै बासिनानै लादो आरो जाहाथे जेबो हाग्रा बुंग्रा दंफां लाइफांनि मा होनो ओं गाज्रि बुस्थुफोर थाया बा दाखोर दालाफोर थाया। बेबायदिनो जोंना हाया मालाबा मालाबा मोजां नङा जायोना। बेनि थाखायनो नोंथाङा। हालौवनाय समावनो ओ नङाबा उनावबाबो गोबोरखि। थि खालामनानै होबा जायो होनांगौ आरो। एबा बयलारनि खि जेब्ला नोंथाङा हालौवफागोन मोजाङै एब्ला हालोवखांखांनानै नोंथाङा मा खालामनांगौ गिदिर गिदिर आलिनि दब्लाय खालामना होनांगौ आरो नोंथां। बेबायदिनो गिदिर गिदिर आलिनि दब्लाय खालामदो आलिनि दब्लाय खालामखांनायनि उनाव मा होनो बे दब्लाय दब्लायाव ओ प्लास्टिकजों खोबना प्लास्टिकजों खोब ना होदो आरो बाजारनिफ्राय मोनो ना गिदिर गिदिरनो दखानाव मोनो। बेजों बेखौ खोबनानै होदो बेनि उनाव खोबखांनायनि उनाव बेयाव मा एसे थाम द'जि नङाबा स्निजिसो एबा गुजिसो। स्निजिनिफ्राय गुजिसे सेन्टिमिटार गोजानाव बेफोर गोजान गोजानाव मा खालामदो गब्लं बानाय। दो आरो नोंथां बे गब्लंआवनो मा खालामनांगौ जोंहा फानलु नि बिफांखौ ओ मा होनो गायनांगौ आरो। जेब्ला नोंथाङा आलिबान नायगोन ना बै समावनो गोबोरखि नङा बयलारनि हासारखौ बयलार खिनि हासारखौ नोंथाङा मा होनो गलायनानै लाखानांगोन। आरो हाजों लोगोसे जाहाथे हाया हासार गोनां जायो बेबायदिनो नों फानलु फुलिखौ न'आव बानायबाबो जायो। ओमफ्राय नङाबा नोंथाङा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनांगोन नङाबा नार्सारिफोरनिफ्राय बायनानै लांगोन आरो। लाबोनांगोन आरो बेबायदि। दिनो मालाबा मालाबा आबाद आबादनि बिफान मोनसे थायो जायखौ बुङो एग्रिकालसार। अफिस बेबो मालाबा मालाबा सरखारा जोंनो फानलुनि फुलि राननानै हरो आरो। बेबायदिनो नोंथाङा जे फोर फानलुनि फुलिखौ लाबोनानै नोंथाङा बै प्लास्टिक होनायायाव जाय जाय गब्लं खालामदोंमोन। ना बेयाव नोंथाङा मा खालामदो ओ बे फा मा होनो फानलुनि फुलिखौ लारि लारि लारि गायलांनानै होदो आरो। बे प्लास्टिक लागायनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय नोंथां बे फानलु आबादखौ हाग्रा बंग्रा। निफ्राय रैखा खालामनाय एबा बा-बासिनाय। मानो होनब्ला नोंथाङा प्लास्टिक होआब्ला नोंथांनि बे आबादनि खाथियाव गोबां रोखोमनि हाग्रा बंग्रा रज'बाय थागोन आरो नोंथां नोंथाङा जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायो। बेनि थाखायनो फ्लास्तिख होयोबा जोंहा खामानिया दसेनो थालला जाखायो आरो। बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामदो ओ जेब्ला माबाया देरग गोन अब्ला नोंथाङा सम सम मा खालामना होनांगौ दै एसे एसे एसे लुनानै होलांबाय थानांगौ आरो। जाहाथे दंफाङा मोजाङै आलु ओ मा होनो फानलु बिफाङा मोजाङै दै मोनो। नानै बियो मोजां महर लायो। बिदि उनाव मा होनो जेब्ला गेजेर जाबोयोना नोंथां। अब्ला जोंहा मा मोसौ मोसानिफ्राय। एबा बोरमा आरिनिफ्राय बासायनो थाखायबो जोंहा जिउरा दुमनानै लानांगौ जायो आरो नङा। ब्ला मोसौ बोरमाफ्रा हाबनानै मा खालामो जोंनि आबादखौ खहा खालामो आरो नोंथाङा गोबां गोबां बिबांनि रांनिबो खहा जानो हागौ आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा गेजेर गेजेर फानलु आबादखौ मालाबा मालाबा एम्फौ एनलाफ्रा जायो नालाय बेनि थाखायनो जाहाथे फानलु बिफांखौ एम्फौ एनलाफ्रा गाज्रि खालामैनि थाखाय नोंथाङा मुलिबो सारना होनांगोन आरो। आरो बेबायदिनो सम सम फिथाइखौ बांसिन मोननो थाखाय भिटामिनबो होना होनांगोन जाहाथे मा होनो ओ फिथाइआ मोजां थायो आरो। बेबायदिनो आङो बै फानलु आबादखौ बानायो बेनि उनावहाय आं फानलु बोरदोनखौ नस फानलु बोरदोन एबा फानलु फिसा खौ आङो न'नि उसुं गोदा उसुं गोदानो बिराद गायनाय जायो आरो नोंथां। मानो होनबा एबार बारि गेजेरावबो बे फानलु फिसाया साननै बिदुंखौ बारा सहायनो हाया नालाय बेबायदिनो फानलु फिसायाव एसे मा होनो खम खस्थ'आवनो बांसिन रां खामायनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो आङो फानलु फिसाखौ न'नि उसुं सुं गुदा उसुं गुदा गायनानै होदों आरो बेनि उनाव मा होनो ओ जेब्ला फानलु फिसाखौ मोनो अब्ला बेखौ आङो खानानै मा होनो बाजाराव फानहैनाय जायो आरो जिरायनानैनो। बेबायदिनो आङो बांसिन रां खामायनो हायो आरो। बेबायदिनो नोंथाङाबो बै फानलुफोरखौ मालाबा मालाबा मा खालामनांगोन नोंथाङा आसारबो बानायनो हायो आसार बानायनानैबो फाननो हायो। आरो नोंथाङा फानलु गोरानखौ न'आव नो बुथुमनानै दोननानैबो मा होनो बेखौ गुन्दै खालामनानैबो फानहरनो हायो आरो नोंथां बेबायदि खालामोब्ला नोंथाङा बांसिन मुलाम्फा जायो। आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां आसा खालामो नोंथाङा बुजिनो हाबाय होननानै।
औ नोंथां बुजिबाय नोंथां। आंबो दासो आबाद फोथारनिफ्राय सौ
अ नोंथां माइ गायदों नामा? दाथ' गोलोम बोथोरनिबो दिन।
दैज्लां बोथोर नालाय माइ गायनाय सम माइखौनो गायदों।
दे बिदिब्ला नोंथाङा माइ आबादखौ माबोरै गायो आंनो एसे फोरमायना होदो।
अ जागोन नोंथां। जोङो सिगांग्रो माइ आबाद खालामनो थाखाय जों बे हाखौ नायग्रोनांगोन जे बेयाव आबाद मावजायोना मावजाया बिनि उनावहाय जोङो बे हायाव दैज्लां बोथोर नालाय अखाजों दै गोग्लैयो। दै दै अखा हानाय दैजोंहाय बे फोथारावहाय दै थायोब्ला एबा बेयाव दै थायाब्लाबो जोङो ओ आथिखालावथ' बिगियानजों दिहुनजानाय गोबां मेसिनसफोर दङ'। बे मेसिनसफोरजोंहाय जोङो दै सारनानै जोङो खोथिया थिलि बानायग्रोनाय जायो। बे खोथिया थिलिखौ जोङो सिगां मोसौजों हालेवग्रोनानै लायो। एबा बिगियानजों दिहुनजानाय जों ट्रेक्टरफोरजोंबो हालएवो। ओ बिनि उनावहाय जोङो हाग्रा थैनायनि थाखाय खाय जोङो बेयाव हासार हाया हासार गोनां जानायनि थाखाय जों बेयाव गोबोरखि खि हासारफोर होयो। आरो बेजों लोगोसे हाथाय बाजाराव मोननाय गोबां हासारफोर दङ' जों बिसोर हासारफोरखौबो जोङो बे खोथिया थिलि बानायनाय जायगायाव जोङो बेयाव होनाय आरो बेखौ बानाय खांनायनि उनाव जोङो बिसोरनि आलिफोरखौ जोङो गिदिर गिदिर गिदिर खोनानै होनाय जायो। जाहाथे आलिया अखा हानाय बोथोरावहाय बाया। बिनि थाखाय जोङो बे आलिफोरखौ खोनानै होदों, खोनानै होयो। आरो बिनि उनाव हासार होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फिन खेबसेबाव जोङो हालेवफिनबावनाय जायो। जाहाथे बेयाव थानाय हाग्राफोरा गासिबो थैजोबो। आरो बेयाव हाग्रा रज'वा खोथिया थिलिया मोजां जायो माइ आबादा मोजाङै र जयो बिनि थाखाय जोंङो फिन खेबसे आरोबाव हालएवनानै होबावनाय जायो। हालिवनानै होखांनायनि उनाव दानिया जोङो मा-माइज्लि माइनि माइज्लिखौहाय जोङो थियारि खालामनाय जायो। ओ थियारि खालाम माइनि माइज्लिखौहाय सिगांग्रो जोङो बाख्रिनि फ्राय दिहुनन्नानै जोङो बेखौ ओ साफा खालामग्रोनानै लानाय जायो बेखौ जोङो जावग्रोनानै लायो जावग्रोखांनायनि उनाव जोङो बे हा ओ नै बिघा एबा थाम बिगा हायाव बेसेबां बिबांनि माइज्लि नांगौ माइ माइज्लि नांगौ बिनि थाखाय जोङो बेखौ थियारि खालामनाय जायो आरो बे माइ माइज्लिखौहाय जोङो बस्थायाव सोनानै जोङो खाथि खालानि हाखराव दै थानाय जायगायावहाय जोङो बेखौ हरसे बा सानसेनि थाखाय जोङो सोमनानै दोनो सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो जेला खोथिया थिलियाव थाङो खोथिया थिलिखौ जोङो मोजाङै दैजोंहाय जोङो बेखौ थि ओ थि थि बथि खालामनानै खोथिया थलिखौ जोङो बरथिक खालामनानै दोनग्रोयो आरो बिनि उनावहाय जोङो माइज्लिखौहाय न'आव लांना फैनानै माइज्लिखौ जोङो खादायाव लानानै बा दनफोराव लानानै जोङो बे खोथिया थलियाव दै थानाय दै नांगौ जेसिबांनि दै थानाय जायगायावहाय जोङो बेखौहाय खुबैनानै होनाय जा जायो खोथियाखौ माइज्लिखौ जों खुबैनानै होनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो ओ जेला अखाया गोग्लैबावो अखाया गोग्लैबावो अखाया गोग्लैयोब्ला बे माइ माइ खुबैनाय टाइमावहाय अब्ला जों ङो नायफा मा सफा खालामनानै जोङो बेखौ दैखौ हगार दैखौ मालाबा हगारहैयो मालाबा थेनानै दोन जाहाथे बै अखा हानायनि दैजोंहाय बे माइ माइज्लि जाय माइ बेगर बियो थुब्रायनानै थाया एबा जमा जमा जानानै थाया बेनि थाखाय थाखाय जोङो बेखौ गोबां बिबांनि जथन लानांगौ जायो आरो माइयाबो गोबां रोखोमनि थायो गोबां रोखोमनि आबाद माइ आबाद मावनानै जानो हायो जेरखम जोसा माइ रन्जित फरिमल माइ आरो हा थाइ बाजाराव गोबां माइ मोनबावो जेरखम माइब्राफोर जोङो बेफोरखौ गायनानै जोङो जिउ खुंनानै जानो आरो बिनि उनावहाय जोङो जेला ओ खोथ खोथियाया रेडि जायो खोथियाया जेब्ला थियारि जायो अब्ला जोङो बेखौहाय जोङो फुनानै साथाम साब्रैसो खामला लानानै फुनानै जोङो बेखौ फुखांनायनि उनाव जोङो बिनि थाखा फुखांनायनि उनाव जोङो हाल खाथियाव आरो हा हालेवनानै दै थानाय जायगाखौ जोङो हालेवनानै आरो बेयाव हाले बेखौ खेबथाम खेब्रै मोसौजों हालेवनानै बा ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो बेखौ फोमोनग्रोनानै लानाय जायो हाखौ जाहाथे बे माइआ गायजायो आरो मोजाङै माइ फिथाइ होयो बिनि था थाखाय जोङो बेखौ हालेवग्रोनानै लाखांनायनि उनाव जोङो गायो गाइ बेखौहाय जोङो गायनाय जायो आरो गायखांनायनि उनावहाय ओ बेखौ बेखौ गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरो बेवहाय जाहाथे हाग्राया थैयो जों बिनि थाखाय हाथाय बाजाराव मोननाय गोबां मुलिफोर दङ' जोङो बेफोरखौ सारनानै होयो आरो हासार बो होनाय जायो जेरेखम बुंनो थाङोब्ला जोङो जिपि हासार हाथाय बाजा बाराव मोनो जों बेफोरखौ सारनानै होनाय जायो आरो नोंथां हाग्रा थैनायनि थाखाय ओ बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावबोनो हायो नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नों
औ दे नोंथां।